नोंथां खोनादों ना
अ अ नोंथां खोनादों खोनादों।
नोंथाङा फ्रियैनो दोंबा?
अ दंथयो' नो फ्रियैनो नोंथां।
औ नोंथांजों आङो फ्रियैदोंबा माने थालिरनि बागै एसे सावरायनायदोंमोन आरो नोंथांजों।
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन आं फ्रियैनोदोङो।
औ जेनोबा थालिरथ' दा बयनावबो न'खराव थाखा खायो नङा होमबा नोंथां? गामियाव गामि ओनसोलाव थ बयनावबो न'खर न'खर थालिर बिफांङाथ थाखायो दा थालिर बिफांनि खायनो जोङो थालिरखौ जेनेबा खारैबो बानायनो हायो जेनेबा थालिर फिथाइबो जानो हायो। मोननानैबो ओंख्रिबो जानोहायो जेनेबा बेफोरबायदि गोबां गोबांसा बानाय जायो आरो जेनेबा थालिर दा गोबां रोखोमै बेलेग बेलेग बुस्थु जेनेबा जिनिस बानाय जायो आरो दा ओरैनो नों थाङा थालिरनि बागै नोंथाङा मा मा मिथिगौ बेखौ फोरमायना होदो जेनेबा।
औ थालिरनि थालिरजोंसो न नों नों बुंना थांबाय जे ल' थालिरदो जोङो मा खारैबो बानायो होननानै। औ नंगौ बे औ बेखौथ' बेखौ जोङो आगोल सिगां ओ आगोलनिफ्राय खोनानो मोन्दो जे जोङो आलथिया थालिरनि आल्थिया थाालिर फिफांनिफ्राय जोङो फालियो। थालिर फस्लाखो सान्दुंआव जिरना होननानै फिसा फिसानो बिखो सावनानै अ सावनानै बेखौ जों मा खारै बानायो।
हांगारखौ सरनानै जेनेबा बेखौ
सरनानै खारै बानायनो।
औ बेखौ हरसे हरनैनि थाखाय दोन हरसेनि थाखाय दोनबा बेयाव एसे दै सारनानै दोनबाथाय गिसि खामनानै दोननानै बेखौ खारै सरनानै जेनेबा थबथिंलांबाय थागोन दैया। जिगाब जिगाब दोननानै बेबायदि बानायो आरो नोंथां नङा होमबा? सरासनस्रा जोंनि बर' सुबुंफोरा दाथ' गोबां रोखोमनि दाथ' जेनेबा थालिर बागान बेफोरबायदिबो नुनो मोनो। जोंनि जायगायावसो एसे खम जेनेबा नोंथांमोननि जागायाव मा बायसा बेफोरबादि बागान जेनेबा दोंना गैयाबा नोंथांमोननियाव औ जोंनि जायगायाव एसे खम नोंथां। बेफोरबायदि जेनेबा थालिर बागान जेनेबा बिहार बेफोरथिंजा जेनेबा थालिर बागान जेनेबा पास बिगा बिस बिगा बेफोरबायदि गाहाम थालिर बिगान बिफांनि बागान दङ नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां जों नोंथां थालिरदोबो जोङो औ थालिर बिफांखो जोङो गायनानैबो जोङो गावनि फैसानि रां उनसुथाइखौ जों थिखांना लानो हायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जों औ
थालिरखौ जेनेबा नोङो फालांगि खालामनानै जेनेबा गोबां जेनेबा रायजो बेफोरबायदि जायगायाव फाथायहरनो हायो आरो जेनेबा। नोङो थालिर गोमोन नांगो जेनेबा थालिर फिथाइनि थालिर फिथाइखौबोथ' फुजाफोराव फाथाल फोराव नांगौ जायो नोङा होमबा नोंथां फुजा होनोबाबो थालिर फिथाइखौ नांखाथारगौ जायो। मेक्सिमाम बेफोरबायदिनो थालिर फिथाइाथ' जोबार जोबोर माबा गोनां नङा होमबा नोंथां बेखौ आरो बा मानसिया नि देहायाबो मोजांबो जायो आरो सावस्रि एसे मोजां जायो नंआ होमबा नोंथां औ। दा नोंथाङा ओरैनो मा मा बुंनो सान्दों बुं एसे।
अ जोंथ' था थालिर फिफां होनबाथ' जोंनि थालिर बिलाइाबथ' जोंनि जोंनि जों मा होनो फुजा फोरावबो जोङो होनाय थाङो थालिर बिलाइनि मा होनना बुङो बेखौ ओ
औ।
थालिर बिलाइखौबोथ'जोङो बिल थालिर बिलाइनि मा होनगौमोन बेखौ ओ फुजा फाथालफोराव होनाया
औ।
फुजा फाथालावबो होनाय नुयो नङा होनबा नोंथां।
औ जेनेबा हाबाफोरावबो जेनेबा मन्दाब बानायबाथाय थालिर बिफां फिसा फिसा फुलि बेफोरबादि नांगौ जा
औ औ जेरावबो नांगौ जायो थालिर बिफांखौ
जेनेबा बिश्वकर्मा फुजानो जा बेफोरबायदि खर्मफाथ थालानो जा जेनेबा थालिर बिफांनि फुलि बेफोरबायदिखौ नांगौ जायो नङा होनबा नोंथां
औ औ।
औ ओरैनो नोंथांलाहानाव मा मा रोखोमनि थालिरदों जेनेबा बिफां
जोंना दङ बिजा ओ जाजि
औ।
जाहाजि दं सिंसामफा आथिया था थालिर बिदिनो बहुद दङ नङा होबा जों दा जोङो जानाव जि दङो बेखौ आङो बुंन होबाय दा जोंङ बुंनो थाङ औ
ओरैनो जेनेबा जाहाजि थालिर होनबाथ' जाबोद गोलाव जेनेबा गोदोर गोदोर बेफोरबायदि मोजां मोजां फुस्था फुस्था जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
औ। बेखौ आरो जानानैबो मोजां नाङो जेनेबा थाइसेयनो उदै बुंखानाय बायसा जायो जेनेबा। बेबायदिनो बेफोरखौ जेनेबा थालिर आद्रा उन्दैनिफ्राय आरो थालिरनिफ्राय जि थालिर फिथाइ बे जे मैखुन ओंखारो जेनेबा मैखुन नोंथांमोनजो एबा मा बुङो मैखुनखौनो बुङो ना नोंथां बे मैखुनखौबोथ' हाना जायोबा जेनेबा मायबा जेनेबा मोदोमाव गारायफोरजोंबा बे बेफोरो हामलांजोबो औ औ बेफोरो सुबुंनिफ्राय खोनानो मोन्दों आरो जेनेबा आं।
औ नंगौ।
नोथाङाबो मिथिगौबा
मिथिगौ बमिथिगौ ओ बि थालेर थालिमैखंखौ बियो थालिमैखंखौ मानसिफोरा बेबायदिनो जे गाराय उन' बबा दोलाबनाय फोराव बेफोर जानो जाबला जाबाथाय। थाब हामो होननानै बेबायदिनो ओंख्रि संना जानाय जायो आरो नङामोबा नोंथां। औ ओमफ्राय बिदिनो थालिर बिफांखौबो आथिया थालेर आथिया थालिरनि आथिया थालिर आथिया थालिरखौबोथ' जोङो मैगं जाया जायो
औ।
आथिया थालिरखौबो बेबायदिनो गोबां मानसिफोरानो बेदरदो सेन्थाय ओं ओंख्रि संना जायो ओ उन
औ।
बेबादिनो
दाथ' दैज्लां बोथोराव थालिरनि ओंख्रि संबाथाय मोजां जाखायो आरो नङा होमबा नोंथां। आंथ' थालिरनि ओंख्रि संबाथाय जानो मोजां मोनो आरो नोंथां। नोंथाङा मा बायसा मोनो
मोजां नाङो नोंथां मोजां नाङो जोबोर मोजां नाङो दाथ' आरो थालिर उम ख्रि जानोथ' मोनसे बेलेग बिफां दंखायो नङा होमबा थालिर था औ बिनि नामखौथ' आंबो
जे जेनेबा आथिया थालिर बेफोरखौल'सो जाजायो नङा होमबा नोंथां हायथा थालिर बे औ औ
औ
बेफोरखौल'सो जाजायो
औ उम बिदि बिदिनो बिसोरनाव जोबोद बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिफांबो दोङो थालिर थालिरफोराबो बेलेग बेलेग
गुबुन गुबुन रोखोमनि जों जोंनियाव जि बिफां दों बेखौ जों रायज्लायबाय दा नङा होमबा नोंथां दा जेनेबा ओरैनो थालिरनि बेफोरबायदि बिफांखौल' बिफांखौल' बिदि बिगुरखौल' जिरा जेनेबा मादा बेफोर थालिरनि बिफां सिङाव जि मादा थायो नोंथां बे मादाखौबो थ' मा दाखौथ' दानख'नानै जेनेबा बेखौ सानदुंआव लामनानै बेेनबा बेनिफ्राय खारै खारैआजि बेनिफ्रायसो कारा खारै ओंखारो जेनेबा बेनि खारैयासो मेन बे बिफांनि सायावबाबो बेखौ जावखांनानै बानायो आरो जोबोर खस्थ' बर' माहारि फोरा बानायो आरो जेनेबा
दा जोङो थालिर बिफांखौ जों जेबोखौनो गारा नङा होमा नोंथां स जेब औ जेब स नांगौ नांगौ नांगौ अ सब जेबोखौनो गारा थालिर बिफां बिनिखायनो ओ
औ
जि जायगायाव गैया बे जायगायाव थालिरफां गायबाथाय जोबोद मोजां आख अ मोजां जायो आरोना नोंथां मोजां माने बेबायदिनो गावनि थालिर जानो हाबा गावनि देहाबो मोजां थायो नङा होमबा नोंथां बोलो मोनोनो जों आगोल जोङो खिथाबाव मोनदोंमोन थाललि जाबा जोंहा जायो होननानै नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बान्दरफोराबोथ' बे बेफोरबायदि थालिर मोनबाथ' बिसोरो जोमथाबलायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ औ औ
बबावबा जेनेबा आरो बबावबा गोजान लामा हान्थिबा बेफोरखौ थालिरफोरखौ ब्रेकफास्ट खालामजायो आरो नों थों नङा होमबा
औ औ औ औ औ जेरावबो ब्रेकफास्टआव जोङो औ
थालिर दा थाखाथारगोन आरो जेनेबा बेफोरबायदि औ औ आरो जेनेबा नोङो बेफोरबायदिनिबो खेथि खालामबा नोङो रांबो आरजिनो आरो गोबां नोङो औ दासान्दि रां आरजिनानै दं बेफोरबायदि रां बेफोरबायदि थालिरनि बिजनेस बानायनानै जेनेबा नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ थालिराबो बिदि बेबायदिनो जे गोबां मानसिफोरा बेबायदिनो आरो बा-बागान बानायनानै जे थालिदनि थालिदनि माबा बानायनानै बेबायदि जेे के ति खामनानै जे बे सब मानसियानो जे रां आरजिगासिनो दं।
औ।
नङा होमबा नोंथां? जेथिंबो मुलाम्फा होयो थालिया।
औ। थालिदआथ' जेनेबा जाहैबाय बेफोरबायदिनो दाथ' दैज्लां जेनेबा थालिरफोरा थाब थाबनो देरो। सब जि बुस्थुआनो थाब थाब देरखायो दा अखा मोननायजों जेनेबा बिसोर ग्रड जाबोनाय नङा होमबा मोजां जाबोनाय थालिर फोरा। आरो थालिदाथ' दसेनो मेलला दसेनो देरो।
औ औ।
जेनेबा फुलिल'सो मोनसे गायना होफोयनांगो बेहाय थालिद बिफाङानो बिफां जासिगोन आरो जेनेबा बेबायदि जायो आरो नोंथां।
गामि गामि ओनसोलावसो जों थालि फिफांखो नुनो मोनो नङा होनबा नो थां टाउन ओनसोलावथ' जों थालिफांखौथ' नुनो मोना टाउन ओनसोलनि मानसिफोरथ' गासैखोबो थालि बिफां जा बिलाइ जा जि नांगोबानो इसोर बायनासो लानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां?
दाथ' आखासे थालिदनि दामाथ' फिफ्टि बिफोरबायदि सिक्सटि ओइटि बिफोरबायदि नङा होमबा नोंथां? नोंथां मोनजायबा माबायसा? आखासेयाव बेसांसो बेसे बेफोरबायदि फिफ्टि जोंनियाव फन्सास थाखा बेफोरबायदि लायो आरो जेनेबा गोदोर साहादिफोराथ' एक्स' गाहाम लायो जेनेबा।
औ औ।
गुसे गाहाम लायो आरो साहा बिफोरा जोबोद दाम। जेनेबा जानावबो दोङो बेसानावबो दोङो बै सोनावबो दोङो बेफोरबायदिबाबो दाम आरो जेनेबा हाथायफोराव फानैबा। बेफोरबायदि आरो जेनेबा नोंथां।
टाउन ओदियावथ'जोङो गासै गासिखोबो बायखानो गोनां जायो। बिलाइनांगो बाबो बिलाइखो बायनो लागा जायो टाउन एरियाव बिबोथ' गासिबो गामि ओनसोलनि फ्रायसो थाङो नङा होमबा नोंथां?
ओ थाङो नोंथां थाङो।
औ गासिबो गामि ओनसोलनिफ्रायसो थांनानै टाउन एरियायाव
औ अ खामो नोंथां खामो। बेफोबायदिनो जेनेबा टाउन बेफोबायदियावनो थालिखो बाहायनाय जायो। थालिदाबो गोबां रोखोमै हेल्प होयो जोंखौ मानसिखौ। सुबुंखौ दा ओमबा थालिरनि जों बागै रायलायनानै नोंथांजों आं मोजां मोनबाय आरो सावरायनानै जेनेबा नोंथाङा जे बेखिनिखौ फोरमायनानै होबाय जेनेबा। नोंथाङा जिखिनि जेनेबा नोङो मिथिगौ बिखौ औ दा होनबा जोंनिया समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
औ दा ओमबा उनाव लोगो मोनलायसिगोन दे नोंथां ना। गोजोनथों दे नोंथां औ।